हेल'।
हेल' औ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामना दङ?
ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो नै दायो। नों मा खालामदों।
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै।
औ औ।
नोंथांनाव आङो नंगौ मोजाङैनो दङ। नोंथांनाव माने आङो नोंथाङा दा मिथिगौ दायो सोलोंथाइया सुबुंनि जिउआव माबोरै गोनांथार। बे बादिनो माने सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा माबा बुंनो सानगोन नामा? माने बियो माबोरैसो सुबुंनि जिउआव गोनांथार
नों-नंगौ आंनि मोनदांनायखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव
सोलोंथाइया जोङो जोबोद गोनां ओ फारफ्रोमबोथिं बिथिङावबो जोङो सोलोंथाइखौ जोंनो ओ नांथारगौ जों सोलों ओ सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो माखासे गियान जों बुथुमनो हायो। ओ जोङो माखासे मिथियै बुस्थुफोरखौ मिथि नानै मोनो मानोना जोङो ओ माखासे गियानफोरखौ ओ जोङो रायनाय रायनाय नायजोंल' जोङो मोननो हाया जोङो ओ लेखा बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे गियानखौ मोननो हायो। जेरै बेनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइया गोनां जोंनो मानोना सोलोंथाइ बेखौ जोङो बेलेग खामानि जों मिथिनो बा बुजिनो थाखायबो जोङो माखासे उम रावफोर रोंनांगौ जायो। जायखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो। ओ जेरै इंराजि जोङो ओ असमिया ओ बर' बेफोर हिन्दी बेफोर गासैखौबो जोङो ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो सोलों-सोलोंनो हायो। बा सोलों माने गोरलै जायो आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंखौ सोलोंना, थिग बे बायदिनो जोङो। ओ सुबुं सिङाव जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार आरो जों गावनि जिउखौ खुंनो थाखायबो जोङो जोंखौ खौ सोलोंथाइया मदद होयो सोलोंथाइ लानानै जोङो माखासे जे ओ गोजौ ओ थाखोनि जों साख्रि ओ मावनानै गावनि जिउखौ खुंनायाव जोङो रां ओ खामा जेनेबा साख्रि मावनानै रां खामायनानै खामायनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंनायाव गोरलै खालामनो हायो
नंगौ
आरो थिग थिग बेबायदिनो माने सोलोंथाइ रों जायफोरा सोलोंथाइ गोरों बिसोरनि साननाय हनाया एसे ओ गुवार जायो ओमफ्राय साननो हानाय ओ गोहोआ एसे एसे बारा जायो आरो जोङो माने रुजुनानै नायोब्ला सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयैनि गेजेराव जोङो रुजुनानै नायोब्ला जों बेफोर बे फारागथिखौ माने एसेबाबो जेसेबां माने सोलोंथाइ गैयै मानसिया ओ जेसेबां गोरोंब्लाबो बुजिनो गोरोंब्लाबो एसे माने बै सोलोंथाइ गोनां ओ गोरों मानसिजों रुजुनायाव जोङो एसेबाबो आलादा माने फारागथि जों नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि बे बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि ओ बयनि थाखाय गोनांथारजों सोलोंथाइखौ सोलोंनांगौ ओ लानांगौ जाहाथे गावखौनो गावजों ओ गोख्रों सासे सुबुं महरै समाजाव ओ गसंथानो हानो गसंथानो थाखाय नोंथाङाबो बिनि बागै माबा मोन से सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां हागोन नोंथाङा जा बुंदों थारैनो मोजां बाथ्रा खोथाखौनो बुंदों सोलोंथाइनि सोमोन्दै बेबायदिनो माने सोलोंथाइयाथ' दानि मुगायाव कम्पिटिसन जानानै फैबाय नालाय बेबादिनो माने गोदोनि बादि जे सोलोंथाइ लाया लासेनो जनानै थाबाय थायोब्ला जानाय नङा जा हायो माने दानि मुगायाव जोङो गावनि आथिङाव गसंनो फरायनानै सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो लामा नायनो नांगौ बेबादिनो जा हायो आरो दायोथ' बिमा बिफा गथ'फोरनि जोंनिबा सुबुंफोरनि बिमा बिफाया जा हायो गावनि थैखौ दै खालामनानै मावनानैब्लाबो गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनायाव मोजां खामानि मावबोदों सोलोंथाइ लानो मोननाय जा हायो मावो बेबादिनो मोजां जादों बेफोरा आरो गथ'फ्राबो बा जोंबो जाहाथे बेबादिनो मोजां सोलोंथाइ लानानै देरहानो हायो गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेफोरानो जुदि जाफुङोब्ला मोजां जायो बेखायनो माने सोलोंनायखौ गोनां बेबादिनो माने सोलोंथाइया गोबां हेफाजाब होबोदों सुबुंनि जिउआव सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ जोङो बिजाबनिफ्राय फरायनानै मोना मोनो थेवब्लाबो माने सोलोंथाइखौ गुबुन गुबुन गिदिर सुबुंफोरनि फ्रायबो माने बिथांमोननिफ्राय मोजां मोजां बाथ्रा गियान मोननानै जोङो सोलोंथाइखौ आबुं होननानै बुंनो हायो बेबादिनो माने सोलोंथाइनि बाथ्राखौनो मिथिखागौ सोलोंथाया' गोनां। गोनांथार होननानै बेबादिनो माने सोलोंथाइखौ लानो नांगौ आरो सोलोंथाइयानो मानसिखौ सासे मानसिखौ जाफुंहोयो आरो। बेबादिनो सोलों औ सोलों सोलोंथाइनि अनगाथ' आस'खान्दा सासे सुबुंखौ आस'खान्दाबो होननो हायो। बेबादिनो सोलोंथाइखौ नांगौ सुबुंनि जिउआव
औ
नोंथांनो आं मोनसे बिदिनथि होनोसै सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होनोब्ला जेरैबायदि नोंथाङा गंसे फार्मासि बा मेडिकेलाव हांनानै मुलि लायनो थांबाय आरो बे मुलि नि मुंफोरखौ जुदि नों नोंथाङा फरायनो रोङाब्ला एबा बेखौ लिरखानाय हरदों जे मा समाव जानो नांगौ मा समाव माबे मुलिखौ जानो नांगौ बेफोरखौ जुदि नोंथाङा फरायनानै मोजां जुदि जानो रोङाब्ला एसे दिगदार फैयो। बेफोरनि थाखायनो माने सोलोंथाइखौ नांगौ जाफैयो आरो बेबादिनो गोबां बिदिन्थि मोननो हायो। सोलोंथाइखौ नांगौनि
नग नग जोङो औ गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि समाव जोङो जोंनि गेजेराव बा बर' बर' ओ गाहायै जों बर' हारिनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइखौ गोबां माने मानो गोनांथि होनाय नुनो मोनामोन।
नंगौ।
उम जायनि थाखाय जोंनि गोबां मानसिफोरानो फरायनो लिरनो रोङा बिसोरो माने खामानि दामानि मावनायावल' ओ मुखुब जानानै थायोमोन माने फरायसालियाव थांनो होब्लाबो ओ‌ जों गोदोआव गोदोनि सुबुंफोरा बा जोंनि आइ आफा' फ्रा ओ बुंनाय बुंनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो माने फरायसालियाव थांनो होयोब्ला बिमा बिफाया होयोब्ला गथ'फोरा। ओ फरायसालियाव थाङालासिनो बहाबा थांनानै ओ बिफां सायाव गाखोनानै बा बहाबा लोगोफोरजों थाखोम हैैनाय ओ बेफोरबायदि खालामनानै थायोमोन ओमफ्राय आरो ओ खायफ बिफा बिमा बिफाया आरो फरायनो होआमोन थांनो होआमोन मोसौलावखार- ओ बायदिसिना खामानि ओ न'नि खामानि दामानि मावनो होयोमोन। ओमफ्राय बिदिनो आइजोफोरखौबो फरायनो होआमोन बा सोलोंथाइनि गोनां होनांगौ बेखौ माने गोनांथि सानामोन बिसोर। खौबो न'खरनि बायदिसिना खामानि दामानियाव ज बुखुब खालामनानै ल दुनोमोन ओ ओमफ्राय ओ गोदोनि समाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो न'खरनि खामानि बायदिसिनाफोरखौ रोंब्लानो ओ बा ओ इसान दानाय ओ जि दानाय बायदिफोर सिनाफोरखौ रोंब्लानो माने सासे रोंगौथि गोनां ओ माने मोजां रोंगौथि गोनां आइजो होननानै साननानै लायोमोन आरो बेबायदिनो माने सोलोंथायाइयाव गोब गोबां उन जानानै थाबोदों आरो ओमफ्राय नाथाय आथिख खालाव जोङो उम बेबायदिनो फैयै फैयै जों आथिखालाव ओ सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि फैनायखौ जों नुनो मोनबाय ओमफ्राय ओ बेबायद दिनो जोंनाव दिनैसिम सेंगा ओ हौवा बा आइजोफोरखौबो जोङो ओ गोबां सोलोंथायाइयाव दावगानाय नुबाय। ओ दिनै
बिदिनो माने दायो थ' सरकाबो गुबां सुबिदा होगासिनो सोलोंथायाइ लानायाव। बेबायदिनो माने बेफोर खाबुखौ लानानै सोलोंथायाइयाव आगान होनो नांगौ आबुं सोलोंथाइ लानो नाजानो नांगौ बेफोर खाबुखौ लानानै। सरखारा गोबां सुबिदा होगासिनो दं। माने फ्रि फ्रि फ्रि सोलोंथाइ बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनसै मोनो मोनबाय
नंगौ नंगौ ओ आ-आथिखालावथ' औ आथिखालावथ' गोबां दानिया बेफोरखौ सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां ओ सोरखारनिफ्राय ओ जों मा होनो हेफाजाब होनायखौ जों मोननो हायो। ओ जेरै औ रांखान्थिनि बेलायाव जोङो अ लेखा बायदिसिनानि बेलायावबो ओ जोङो मदद मो होनायखौ जों नुनो मोनदों ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो ओ गुदि फरायसालिफोराव बा ओ एम इ फरायसालि फोराव जोङो ओ ओ आथिखालाव जि जोम जि जोम लोगोसे बेग बायदिसिना ओ होनायजों लोगोसे जों ओ सानजौफुनि जानाय आदारखौबो ओ माने फ्रियै ओ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। माने गोबां ओ सोरखारा गोबां माने ओ मा होनदों बेखौ फेसिलिटिफोरखौ होदों आरो जाहाथे बयबो ओ सोलोंथाइ लानानै ओ गोरों गोरा जायो बुजिनो गोरों जायो। अआ बयबो जौगानो हायो बा सोलोंथाइखौ लानानै ओ गाव माबा मोनसे गोख्रों महरै गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो बेनि थाखाय सोरखाराबो गोबां मदद होदों आरो।
बादिनो मोनो सोलों सोलोंथाया सुबुंनि जिउआव गोनांथार आरो।
औ मोनसे औ मोनसे मोनसे मानसि महरै सोलो ओ जोङो मानसि महरै जोनोम लादोंब्ला माने सोलोंथाइयाबो लोगोसे गोनांथार आरो जोङो बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ। ओ सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो माने माखासे साननो हानाय बा मिथिनो हानाय गोहोखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो जायखि जाया बिथिंनिफ्राय जोङो लेखा फरायनायनि बिथिंनिफ्रायबो सोलोंथाइ लानांगौ सोरबा गोरों गोरानिफ्रायबो जोङो ओ रायलायनानै बिसोरनिफ्रायबो जोङो लानांगौ आरो माखासे माखासेफोरखौ जों मेगनजों नुनायनि गेजेरजोंबो जों गुबुननिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ आरो माने सोलोंथाइया गोबां बिथिंनिफ्राय ओ जों सोलोंनो हायो आरो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ होनोब्ला जों गोबां सोलोंथाइया माने जोबोद गुवार मोनसे दे होनबा नोंथां औ औ औ दोनथ'नोसै ना दे दोनथ' दे